हेलौ
औ
औ खोनादोंना
औ
औ होमबा दे बैसागोनि बागै रायजलायनो ना
औ
अ खोनादोंना
औ खोनादों नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों खोनादोंना
औ औ खोनादों दे दा
औ
होमबा जोङो बैसागोनि बागै सावरायनो ना
औ
औ आं नोंथांनि माथोखौ बारा मोजां खोनायाखै खोनथाहरदो
अ खोनादोंंना
औ दा खोनादों दे
औ बिदिब्ला गिबियावनो नोंथांमोननि जा बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ जोंनियाव बैसागो फोरबोखौ जेरै माने फार्स्टनिफ्राय सुरु सुरुनिफ्राय खोन्थाबा जेरै फार्स्ट खालिनो मोसौ थुखैनाय जायो बायदिसिना लाव फान्थाव लानानै बायदि हालदै बा हांगार लानानै मोसौखौ थुखैनाय जायो हांगारखौ फथा फाननाय जायो ओमफफ्राय जोङो दैमा थाबा दैमाफोराव लांनानै बा हाखर दङ बा हाखरफोराव लांनानै थुखैनानै माला गानहोनानै ओमफाय जोङो फथा होनानै थुखैनाय जायो आरो मोसौखौ ओमफफ्राय जा माबा बानायै जों मोसौ थुखैनायजों बा लाव फान्थाव माइ माइि बायदिसिनाखौ जोङो माला बानायनानै न'आव लाबोनानै जेरै गलि बा न'फोराव दोननाय जायो आरो ओमफफ्राय बेनि अखानायै जोङो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां माने बाथौ खोलोमनानै आलारि बाथि होनानै बाथौआव बा सिजौ गुदियाव ओमफाय जोङो गोदोर बा आबै आबौ आबा बिदा फंबाय गासैबो माने गिदिरफोरनिफ्राय बोर लानाय जायो आरो जों उन्दैफोरनो बोर होनाय जायो। नङा होनबा ओमफ्राय जोंनि इनि इनि उनाव जोङो गामि गामिबो बा न'खरनि मानसिफोर फोरनाव थांनानै गिदिर मानसिफोरफोरखौ खुलुमनाय जायो बा बोर लाहैनाय जायो ओमफाय बेनि उनाव आं मिथिनाय बायदिबा साथदिननि उनाव बैसागो गामि गामि गिदिंनानै बा बैसागु मोसानाय जायो। बायदिसिना गोदान गोदान दख'ना गोमो गामसा गोथां बा दख'ना गोमोजों आर'नाइ आर'नाइ फालि लानानै बायदिसिना माने मोजां मोजाङै गामि गामि बेरायनानै मोसाहैनाय जायो खाम, जथा, सिफुं, सेरजा गासैबो गासैबो गथ'-गथाय लानानै माने गामि-गामि न'खर न'खर मोसानाय जायो बा न'खर ओ बोर सास्रिहरनाय जों रंजानाय रंजानायजों माने बैसागोखौ फालिनाय जायो आरो नोंथांमोननि मादि खोनथाहरदो एसे
ओं औ खोनादों
औ दे खोन्थाहरदो औ खोनादों दे
औ बैसागो फोरबोखौ औ बैसागु फोरबोखौ जोंनि जा मानो फालियो फालिबा आ मोसौ मोसौनि बैसागु फालिनाय जायो। बे मोसौनि बैसागो फालि नि आ उन्दै समनिफ्राय लासै न'खराव दुगैयै लोबै ओ गलियाव थानाय मोसौखौ बर'नो बर'नायनि उनाव गिबियावनो ओ सौखौ थुखैनो थाखाय लाव फानि लाव आ फानि लाव होनो आ बा लाव, फान्थाव हालदै, काल गयनायङ आ बेखौ ज' खालामना हाना लानायनि जो ओ जसेबां मोखौ दङ बेनि थाखाय जों माला सुनानै लायो। जायो माला सुनानै दोननायनि उनाव जों गिबियावनो मोखौखौ दैख'रावबो थुखैजायो एबा जोंना दैमायावबो लाङो। आ दैमायाव थुखैखांनायनि उनाव एबा दैमायाव थुखैखांनायनि उनाव जोङो मोसौनि ग'ङाव आरो मोसौनि मो दोमाव थाव फुननाय जायो। थाव फुनखांनायनि उनाव जोङो बिसोरखौ लाव-फान्थावाव सारनानै उमरो ओ मेथाइ दंमोन जबा एसे आङो आ बिदि थुखैखांनायनि उनाव थाव फोनखांनायनि उनाव लाव फान्थाव खांनायनि उनाव ओ बिसोरखौ हांगार फुननाय जायो आरो जों सानाय हाग्रा दङ बे हांगारखौ फुनहोयो सारायनि हांगारखौ मानो फुननाय जायो होनोब्ला गोदोनि हान्थियै ओ जा मोसौखौ जेब्ला दुब्लियाव खांसो जानो होयो अब्ला मुफुरा नुबोला बिसोरखौ जेबो हामनो हायाबा एबा खहा खालामनो हाया होननानै मिथिनाय जायो आरो ओ
औ
बिनि उनाव मोखौ खौ ओ बिदि जाहोखांनायनि उनाव आरो माने बिदि थुखैखांनायनि उनावोनखांनायनि उनाव आरो ओ बिसोरखौ दुब्लियाव ने जायो दुब्लियाव हैनायनि उनाव जोङो ओ मोनाबिलिनि समाव मोनाबिलि समाव जेराव मोहौ खायो गलाव बेयाव जोङो फागा बावो गय फाथै जरा लानानै आलारि बाथि लानानै बेयाव जोङो फागाखौ बावो बे बिथांमोननि ओ फागाखौ बे सानाव आरो लोगोसे जोंना ओ जौसे स्निथा जोङो हाग्रानिफ्राय मैगं नागिरनानै जायो दा जौसे स्निथा मुं लानायाथ' जसेबां गोरलै नङा अब्लाबो जाखिनि आं मिथिगौ जेरै खुंखा बिलाइ नोरसिं बिलाइ दिंखिया आरो बिदिनो मानिमुनि गोदेर उदै बिदिनो गासैखौबो लाव बिजौ बिदि बुथुमनानै जोङो सेजौ ओ स्निथा नागिरो एबा नागिरना मोनजबाबो जाखिनि मोनो बेखिनिखौनो जोङो बे सानखालि जायो आरो ओ बिनि नखानायै गोन एसे हाला खालि जोंना गिबियावनो न'खराव न' बां लिरस्रांनानै जोङो ओ गासैबो गोदोर गोलावनि मान लायो जोंना गिदोर गोलावनि बि सानखालि गासैखौबो मान लानायनि उनाव बिनि अखानायनायनिफ्राय जोङो बैसागो मागिनो थाङो एबा बैसागोनि दसे सम गासैबो ओ आदा बाजै बोराइ बेन्थ' गथ' गथाइ गासैबो लों लोगो नांनानै जोङो जयैनो रंजानो बाजानो ओंखारलाङो रंजानाय समाव जोंना आइजोफोरा गोमो गाबनि बिदन गोथां गाबनि आर'नाइ जानजियाव खानानै गोजा गाबनि रेग रेगां लानानै जोङो ओ मोसानो ओंखारलाङो बेनि उनाव आरो बे सानखालि मोजाङै बे सानखालिनिफ्राय द' खालारसिम द' खालारसिम जोङो रंजायो बिनि स्नि खालार खालि जोंना बैसागोनि मोनसे जोंनि ओनसोलाव बाथौ थानसालियाव मोनसे फुजा जायो बाथौ फुजा बे बाथौ फुजायाव ओ जोंना गासैबो ओनसोलनि रायजो राजा थांनानै आर'ज गाबो जाहाथे बैसागोनि एबा गोदान बोसोर नि साना मोजाङै मोजांनिबो ओम गासैनिबो थाखाय मोजां जाथो बिनि थाखाय आफा इसनियाव बोर बियो बिदिनो बि सानखालि थांनायनि उनाव नखानायै बैसागोनि जा रं ना बाजानानै जोङो मागिनानै जा थाइसे थाइनै मोनदोंमोन बेखौ जोङो ओ माने जों गासैबो लोगो नांनानै बोथिसे जास्राङो आरो ओ बिदिनो बैसागोआ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो फालिनाय थाङो आरो
औ होमबा आं आं होननाय बायदिबा जोंनि इयाव माने जायगा लाना जायगा नङा होमबा जोंनि हिजा माने सातदिनखौ जेरै मोसौ थुखैनायनि उनाव जि सातदिन थायो बेखौ गारनानैसो माने गामि गिदिंनाय जायो आरो बैसागो फालिनाय जायो दा नोंथाङा जि होनबाय माने मानसि खुलुमखांनायनि उनाव बिनि अखानायै मोसानो थाङोबा गामि गामि बैसागो फालिथाय माबानो मोसानो जेरै ओंखारलाङो बिदि नङा जोंनियाव माने जायगा लाना जायगा नङा होमबा बर'बाबो। हबा नोंथांमोननिखि बेनि अखानायैनो मोसानो थांङो न'?
औ औ ओमफ्राय बेनि उनाव मबा फानलिथाय जेनेबा बैसागोनि उनाव मबा दंबावो नामा नोंथांमोननिखै?
थेवब्लाबो गामियाव बैसागिनि समाव ओ गाैबो ओनसोलनिनो रायजो राजाया लोगो राजा मोनसे सानसे समाव स्नि खालार खालि बांसिनानो लाखियो एबा गुबुन सानखालिबो लाखियो। ओ गुबुन सानखालिलाय जेब्ला मोनसे हारिमु आयदा लाखियो हारिमु आयदायाव गथ' गथाया गथ' गथायाइनो गेलेनाय ओ सावगारि आखिनाय, मोसानाय, रोजाबनाय बायदि बायदि बाहागो लानो थाखाय बेवहाय हारिमु आयदा दा लाखिनाय जायो बे समाव गासिबो बिसानखालि रंजायो आरो। जोंनि जा नोंथांमोननि जा हारिमु आय दानि बिदिबो हिसाबै समा लाखिनो ना लाखि
औ औ औ लाखियो। जोंनि इयावबो थिग नों बुंनाय बायदिनो माने जि जा एसे गामि गामि मोसानानै बा रंजानानै मोनो जा एसे न'खरनि मानसिफोरा गोजोननानै बा न'खरनि मोजांनि थाखाय मा जेनेबा बा माइरं माइरं फैसादो हरा होमबा माइरं। फैसाखौ माने जा एसे फैसा मोननाय जायो इजों नो माने ओ गामियाव जा ओ फालियो बैसागो फोरबोनि जा माबा फालियो इयाव बाहायनाय जायो आरो जोंनि इयावबो थिग नों बुंनाय बायदिनो माने गथ' गथायनि खेला थायो बा बोराय बुरैनिबो बोराय बुरैयाथ' बारा गेलेनो हायााबा बाजै आब'मोना जेरै माने काबादिफोर गेलेनाय थायो गथ' गथायाइनि माबा सावरायनाय बा लिरनाय खारनाय गासैबो माने खेलाफोर थायो आरो ओमफफ्राय इ खेलाफोर होखांनानै बेनि अखानायैनो अखानायै नंङा माने इ सानखालिनो मोनाबिलि स समाव फानसन फांसनखौ बे संनाय जायो बा गथ' गथायाइ गासैबो मोसानो हायो मोसानानै ओमफाय बिदियावनो बाहायनाय जायो आरो। बा जि एसे फैसा होनाय थायो फांसन खुंनानै ओमफाय फैसाखौ माने जों ओरै बाहाया मोनसे जयैनो आरो ओंखाम बोथिसे मोजांङैनो जानाय जायो।
औ खोनादों। ओ बिदिब्ला न नोंथांमोननि थिं जेब्ला बैसागु रंजानो ओंखायलाङो अब्ला गाननाय जोमनायनि सायाव अमायबा दंङ' नामा
औ गाननाय जोमनाया बेनो जोंनियाबो नों होननाय बायदिनो जेरै दख'ना बिदन गोमो गाबनि आर'नाइ आर'नाइ गोथां जा जान्जियाव हायो ओमफफ्राय गोनायाव लानाया बेनो जोंनि गोजा आरो जरै हिनजावफोरनिया ओमफफ्राय हौवानि होनना बाथाय गामसा गोथां बा आर'नाइ गोथां गस्ला गोफुर बांसिनानो गाननायखौ नुनो मोनो
औ
खाम जथा सिफुं सेरजा लानानै माने ज'यैनो ओंखारलाङो आरो गाननाय जोमनाय होनबाथाय एनो आरो
उम
दख'ना बिदन गाम- सा गोथां आर'नानाय गोथां गस्ला गुफुर इदि गाननानै थाङो आरो
बिदिब्ला नोंथां जों आयदाफोरखौ गाहायै थांसै नामा
औ खोनायाखै आङो मा होनदों
बिदिबा दा जोंनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'-
अ दे होमब ना टाइमा जाबाय
नोंथांनि ओनसोलाव दा जेरै फालियो आयदाखौ नोंथाङा होनानायनि थाखाय नोंथांनिसिमबो साबायखर
औ साबायखर नोंथां नोंनिसिम दे होमबा न